हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों
गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय होनाय थाबाय नोंथांनाव।
औ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां दायो आं ओरैनो जिरनानै दंगासिनो दंथयो
दे होमबा जों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसैलाय।
सावराय जागोन दे
अ दायो होनबा ओ आबादनि सोमोन्दै नोंथांमोननि ओनसोलथिं मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायगोरनानै होग्रोदो
जों जोंनि ओनसोलावथ' ओ-होम इदिनो दा मेसें बोथोराव मेसें बोथोरनि आबाद दैलां बोथोराव दैलां बोथोरनि आबाद जिखुनु मा समाव मा आबाद ओंखारो बेखौनो मावजोबो आरो
औ
दा दैलां बोथोर नालाय माइ गायनाय आरो माइ गायनायनि अनगायै बो गोबां गोरान गोरान खेथिबो मावो जोंखिजाय नोंथांमोनखिजायलाय
जोंनिथिंबो जोंथिंथ' ओ दैज्लां बोथोराव जेनेबा फ्राय माइखौ गायखाजोबो बयबो आ रो ओ मेसें बोथोराव एसेग्राब जोंना ओ आबाद मावनाय जाया आरो मैगं थाइगं न'आव जानो थाखायल' एसे मावनाय जायो नोंथांमोना नोंथांमोनथिं ओ जा मेसें मेसें बोथोराव मावनाय आबाद बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ जोंनिखिजायथ' मेसें बोथोराव ओ बिदिनो गोबां आलु आलु गायनाय नुयो आरो जुखाम गायनाय मथर गायनाय ओमफ्रायो बानलु गायनाय
औ
बिदिनो मेसें बोथोराव जा मैगं-थाइगं मोनो इखौनो मावनायखौ नुयो नुयो आरो
आलुखौ माबायदि गायो एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
आलुखौथ' जेनेबा जों ओ न'आव न'आव नुनायफोर बायदिबा सिगाङावनो हाखौ एवगोरो एवगोरनानैहाय ओ इदिनो हाया मोजाङैहाय आलि आलि बायदि सिन बानायनानैहाय लाइन लाइन गायनायखौ नुयो आरो आलि जोलै लाबोनानै आलुखौ जोलै लाबोनानै जोलैखौथ' न'आव मोना नालाय बेलेगनि फ्राय गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोनानै गायो आरो बिनो एसे जौबाथाय इखौ ओ इदिनो इसे इसे खोनानै होनायखौ नुयो आरो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां माने बेलेग मैगंफोरबो गायनाय जायो जेरै ओ लाइ लाफा बेफोरबायदि बेसर मुला बिफोरखौ मेसें बोथोराव फोयो आरो
औ
नोंथांमोननिखिजाय बेफोरबायदि इफोरबायदि मैगं गाया नामा
जोंथिं गायो गायना खिनथु एसेग्राब ओ बेफोरबायदि मैगंखौ गायजानाय जाया जायगाया जोंथिं एसे दै थायो नालाय बेखायनो
औ
थाब राननो नागिरा माने बेखायनो बारा एसेग्राब मैगं गायनो नागिरा फाननो थाखाय
दै औ दै थानाय जायगाफोराव बेफोरबायदि मैगंआ जानो नागिरा ना?
बेखायनो जानो आन्था गायो आरो। ओ बाजारफ्रा लांनानै फाननो बुरजा-बुरजा गायनाय जाया खम-खम न'आव जाना आग्लायनायखौ हाथायाव फानहैयो। बे आरो इसेफोरबायदि
औ जा एसे बोरि हाफोर दं बेफोराव मावनाय जायो आरो। अ नोंथांमोननिखिजाय होमबा ओ अ
बेफोरावबो गायनाय जायो।
औ
नोंथांमोनथिं ओमफाय मा मा ओ बेफार फालांगि खालामनो थाखाय नवाव जानो थाखाय मावनाय जायो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंनिखोयथ' फ्रायनो बांसिनानो ओ बे फार फालांगिनि थाखायसो बांसिन मावनो लैयो आरो ओरैनो न'आवबो मोनजाबाय आरो बेफारावबो सोलिबाय बेजोंनो ओ नख'र सोलि नायखौबो जों नुनो मोनबाय थादों आरो गोरान खिथि नि ओम मैगं थाइगं फाननानै
बायदिसिना जा मोनो गोरान खेथियावहाय जा मोनो बेफोरखौनो खेथि मावनानैहाय ओ खाथिनि सेन्टारफ्रावहाय बे मैगंफोरखौ फाननानै जा एसे नख'राव गोनां जादों बिफोरजोंहाय बिफोरखौहाय सुफुंना लानायखौ गोबां नुबोदों आरो। बांसिनानो फ्रायानो जोंखि दा बिफोरबायदि खामानिया सोलिगासिनो आरो
औ। दैलां बोथोराव दैज्लां बोथोराव मावनाय मैगंफोर मोननैसो
औ दैलां बोथोरावबो जोंखिजाय ओ जा एसे खालि हा थायो जेनेबा बोरि हा थायो बेवहाय ओ गोबां मैगं थाइगं गायो जेरै ओ दा थास' थास' गायदों खुमब्रा गायदों बहल जिंखा सबाइ बिमा इफोरबायदि गोबां दङ' आरो दैलां बोथोरनि मैगंफोरबो दङ'। पथल
बेफोराव बेफोराव मा बेफोराव मा? हासार बाहायो रासायनारि हासार ना ओ जिबारि हासार नोंथाङा एसे फोरमाय?
ओरैनोथ' रासायनारि हासारखौथ' जों बांसिनानो मोनखाला नालाय ओ
औ
रासायनारि हासार माने न'आव न'नि हासारखौ मोनला आरो रासायनारि बांसिन हासार मोनो जासायनारि हासारखौसो बाहायनाय जायो बांसिनानो ओ न'नि हासारखौसो मोन ला आरो लकेल हासारखौ गोदोनाथ' गोबोरखि बायदिसिना बेफोरजोंनो ओ बांसिन आबाद खौ मावोमोन नालाय दाना बांसिनानो ओ मार्केतआव मोननाय मुलि बायदिसिना होनानैसो मैगं थाइगंखौहाय गायो बांसिनानो जोंखिजाय
ओमफ्राय बे मैगं थाइगं गायनो जे हाखौ हालेवनाय जायो बेयाव बेखौ आजिखालि आथिखालाव माजों हालेवो स
आथिखालावथ' बांसिनानो मा होनो ट्रेक्टरजों जोब हालौनायखौ जों नुसै आरो ना हायानो माने मोसौजों हालौला गावगा बागावहाय ओ आबाद मावनो थाखाय इदिनो फिसा-फिसा ओ एसे एनै हालौवजानाय बांसिनानो गारि मटर दंसै।
औ।
बेफोरजोंनो हालौवनानैहाय न'आवहाय आबादखौ मावो आरो।
औ होमब्ला दा मोसौजों हालौनाया गैला आरो
औ मोसौजों हालोवनाया नुस्रालाखौनो होन बुंनो हायो आरो दं न'खरफा न'खरनै दङ आरो बांसिनखौनो जों दा ओ नो गारि मथरजोंसो हालोवनानैहै ट्रेक्टरफोरजोंसो हालोवनाय औ नुनो मोनो आरो
होमबाथ' ओ दाथंमोनथिं दा माइ गायनाया माबायदि सोलिगा सिन
बेयो दासान्दै दासान्दै जोंखिसायथ' गायजेनाखैनो दासिमबो। माने दा सान्दुं दुंगासिनो नालाय दैया रानबायानो आरो दै राननायखाय दा माइ गायनो दै गैस्राला। दै थाबासो जोंना माइ गायदोंमोन नालाय। अखा हाबाल' दै फैयो माने जोंनिखैजाय ओंखायनो दा अखा हाथ'आखै नालाय साननैसो माइखौनो गायनो मोनाखै आरो जा हालेवनानै दोनदों हायाबो गासिबो रानथाब जोबनानैसो दं आरो जोंनिखैजाय। नोंथांमोन खिजाय गायनाय फुनायफ्रा जोब्बायानो नामा?
फ्राय जोब्बायानो होनजाबाय सोनाब थाब दै थायो नालाय बेखायनो थाब गायनाय जायो जोंथिं आमथि सुवानि सिगांनिफ्रायनो मानसिफ्रा गायदों सोरनाबा सोरनाबाथ' आमतिसुवानि सिगांनो जोबदों आरो। माइ गायनाया
उम नोंथांमोनखि जायनो गोबां मोजां
फाय थानायखाय सोरनाबा सोरनाबा दैया रानो नेथ'फिननायसिगोन आरो। साननैसो गायफिन नांसिगोन।
नोंथांमोनथिं माइ आबादा माबायदि जायो?
जोंनिखिजाय ओ बिदिनो बांसिनानो जोंना बेयावहाय ओ रासायनारि हासार होआबा बे हाग्राफ्रा बांसिन रज'नो नागिरो आरो हाग्रा बांसिन जानायखायनो जों रासायनारिक हासार बाहायबा सो हाग्राफोरखौ फोथैबासो माइया जायो आरो। बांसिनानो माया जानो नागिरला।
बोरि जायगा बेखायनो नोंथांमोनखिजायना मोसौजों हालेवना गायोना ना बेलेग
औ जोंथिंबो आथिखालाव मोसौजों हालौनाय ओमब्ला थुजों जेब्ला माइ गायनो फोमोनगोन फोमोनखालि जेब्ला माइखौ गायसेन अब्ला ओइदिनखालिल' मोसौजों हालौनायखौ नुसै आरो आथिखालाव बांसिनानो फास्टनिफ्राय टेक्टरखौ होसिगोन सिगां बायदि टेक्टरजों हालौबाय थागोन टेक्टरखौ होसिगोन खेबनै बिनि उनहव खेबसेयाव मोसौजों हालौनानै माइखौ गायसिन आरो बिदि खालामग्रा जाबाय दाना मोसौखौ किन्टु बिदि फार्स्टनिफ्राय नों खारायनाय माबासिम खारायजेननायनिफ्राय लानानै फोमोनजासिमाव हालौनायखौ नुनो मोननो थांला आरो जोंथिं खम जाबाय मोसौफोरा मोसौ हालौनाया बांसिनानो मोस
गोदोनिफ्राय उम गोदोनिजों दानिजों गोबां फाराग जाबाय आरोना
उम।
गोदो बांसिनानो मोसौ जों हालौवोमोन दा मिथिनानै नुनो मोनला आरो जेरावबो गासिबो बिदिनो जाजोबबाय
औ होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोनदे।